नोंथाङा नोंथां हेल' नोंथां
औ नोंथां।
अ नोंथां नोंथांजों आङो दिनै सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां गायनाय फुनायनि सायाव दे गायनाय फुनाय। एसेयाव एसे फोरमायहरदो।
ओ हागोन नोंथां जोंनाथ' दा दैज्लां बोथोर नालाय। माइ गायनाय खोथिया फुनाय जादों आरो नोंथां। बिदिब्ला आं माइ गायनाय आरो फुनायनि सायाव बुंनोसै। औ नोंथां। जोंहा माइ फोनो थाखाय गिबियावनो माइ माइज्लि बा जोलैनि गोनांथि जायो। बेखौ जोङो न'आवनो थिनानै दोनखानाय बा बाजारनिफ्राय लाबोनाय। खौ ओ दैआव सोम सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां साननै बा सानथामसोनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ गाजा बेरनो थाखाय हायाव। फाननानै दोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखाय फोथार बा खोथिया थिलिनि गोनांथि जायो ओ गिबियावनो खोथिया थिलिखौ। ट्रेक्टर बा नांगोलनि गेजेरजों हालेवनानै लाग्रोनाय जायो बेयाव दैनि गोनांथि जायो। अखा हायोब्लाथ' जोङो। ओ मेसिनफोरजों दै लाबोलायनायनि गोनांथि गैया
हाब्रुआ जेब्ला ग्लेब ग्लेब जायो अब्ला जों बेयाव खोथियाखौ फ्रि फ्रियै सारनानै होनाय जायो। खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जों बेयाव। जाहाथे बोरमा मोसौफोरा हाबनानै खोथियाखौ जाया बिनि थाखाय। नेट बा औवानि बेरा दुमथेनानै गारबोनाय जायो। खोथियाखौ जोङो मास मोननैसो थानानै खोथियाया जोंनिया फुजानाय जायो आरो नों थां ओ खोथियाखौ फुनो थाखाय जोंहा एसे गोबां मानसिफोरनि गोनांथि जायो मानो होनबा। खेथियाखौथ' हारसिं फोजोबनो हाया नालाय नोंथां। ओ जोंहा हाखौ नायनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। ओम खोथियाखौ फुनानै खोथियानि रोदायाव सिथाबनाय हाखौ जोङो बुस्रिनानै गारनाय जायो।
जायो।
खोथियाखौ जोङो आखा आखा हिसाबै ओ थोरि बा गयदुनाखंनि बिगुर बायदिजों खानाय जायो। खोथियाखौ फुखांनानै जोङो बेखौ फोथाराव बा दुब्लियाव गायनाय।
गायनाय जायो औ।
ओ गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो फोथारफोरखौ आलिखौ दानग्रोनानै लायो बिनि उनाव जोंहा। अखा हायाब्ला मेसिनजों। ओ दैमा बा फख्रिफोरनिफ्राय दै लाबोनानै। ओ फोथारखौ ग्लेब ग्लेब हाब्रु महराव हालेवनानै लानाय जायो। बिनि उनाव ओ जोंहा माइ गायनो थाखाय मानसिफोरनि गोनांथि जायो। जोंनिया मानसिफोरखौ हाजिरा नङाबा बदल बेबायदि गायलायनाय बेबायदियै माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
नोंथां। औ नोंथां नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो नामा एसे?
नोंथां नोंगौ नोंथाङा आंनो माइ गायनायनि फारसे फोरमायखाबायानो बा जोङो माबायदि माइखौ गायो बा जोङो माइ गायनानै मा बायदि खालामनाय जायो बा माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मा मा खालामनाय जायो‍? बिनिफ्राय जोङो माइनि थाखाय गोबां बिदिनो खालामबाय थायो नङा होमब्ला नोंथां? ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माइफोराथ' मोजां जाखायो खोमा ना नोंथां?
औ नों
अ फ्राय नोंथां माने नोंसिनावथ' बिदि दा गोदोथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवोमोन अ माने गोदो ट्रेक्टरजों हालुवामोन मानसि माने बांसिनै मोसौजोंसो हालौनाय जायोमोन आथिखालावथ' बांसिनै ट्रेक्टरफोरजोंसो हालौवोबा ना थां ओमफ्राय माबायदि जायो माया आं नों सिन्थिं नोंथां एसे फोरमायदो दे नोंथां।
औ। जोंनिथिंथ' मोजाङानो जायो नोंथां माइआ। ओ जोंनिथिं बेबायदि ओ दैबाना जानाय बा दै लोम नानै माइया खहा जानाय बेफोरबायदि जानाय नुनो मोना आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिथिं जायो नामा बेफोरबायदि?
मा होनदों नोंथां? नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि ओ दै लोमनानै माइया गाज्रि जानाय बा माइया एम्फौ औ नोंथां मालाबा समाव माने बि दिनो दै लोमनानै बा दै लोमाबाबो मालाबा सम माने माइफोराव एम्फौ जानानै मालाबा समाव माइफोरा गाज्रि जायो आरो नोंथां। बिदिनो मालाबा समावथ' माइफोरा गाज्रि जायो। नोंगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव?
जोंनिथिंथ' नोंथां बेबायदिनो ओ रन्जित, बंगबन्धु, ओ साइना बेफोरबायदिखौ गायो आरो नोंथां। बेबायदिनो माइब्राबो गायो। औ। गायनाय आदबाथ' एखेयानो नोंथां
ओमफाय नोंथां बै माइब्राखौथ' जों गायबाय बिनिफ्राय जों माइब्राखौ मा मायाव बाहायनाय जायो जेरैथ' जोंथ' फिथा सौनायाव जायो जे सौराय एवनानै जायो बिदिनो फिथाफोरावबो जायो होमब्ला नोंथां ओमफ्राय नों मिथिगौ नामा बांसिनै जों मा मायाव बाहायो
औ बे फिथा सौराइ जानायावनो बाहायो नोंथां बेनि उनाव जोंना माइब्रानि जौबो संनानै लोंनाय जायो नोंथां
अह बरिया होमबाना नोंथां? जोंथ' औ नंगौ नोंथां जों माइब्रानिफ्राय गोबां बैसागो मागोफोरावथ' जोङो माइब्रानि फिथाफोरखौ जानाय जायो। जेरै फिथा, एन्थाब, थावनि फिथा बिदिनो बायदि बायदिखौ जोङो खालामनानै जानाय जायो होमबाना नोंथां? बेनिफ्राय जोङो जोसाफोरखौथ' जागोनना जाया नोंसोरनियाव माबाफोर खौ बानायनानै फिथाफोरखौ बिनिफ्राय ओ मा मा माइखौ नोंसिनिथिं गायनाय जायो होन्दोंमोन नोंथां
ओ रन्जित बंग' बुन्धु बिदिनो बुंदोंमोन नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादो खोनादो
औ नोंथां ओ आथिखालाव दि
औ बुं दे फोरमायलाय नोंथां
ओ आथिखालाव दि गोदानै माइ गायग्रा मेसिन ओंखारदों नोंथांमोननि थिं बेफोरजों माइ गायनाय जायो नामा?
मा होन्दों नोंथां मा होन्दों नोंथां?
ओ आथिखालाव मेसिनजों माइ गायग्रा ओंखारदों नोंथां बेजों नोंथांमोननिथिं माइ गायनाय जायो नामा?
नंगौ नोंथाङा थार सोंथिखौनो आंनाव सोंदों ओ जोंनि ओनसोलाव माने दाथ' माइखौथ' हा खायो जोंनिथिं मेचिनजों बांसिनानो आरो माखासे आबादफोरखौ जों मिचिनजोंनो हानायखौ नुगासिनो दा माने जोंनियाव माइ गायनायखौ नुथ'वाखै नोंथां बा साननैसोनि उनाव फैगोन खोमादां नोंथां दा माने लासै लासै फैगासिनो नो दं आरो बिदिया माने दाथ' जोंनियाव माइ गायनाय माइ हानायाथ' जाखाबायानो दाथ' ओमफाय माय गाय गायनायखौ मोनफैथ'नाय जायाखै आरो नोंथां नोंथांमोननियाव बेफोरबायदि मेचिनजों माइ हानाया सोलिबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनिथिंबो ओ मेचिनजों ओम माइ हानाय मेचिनजों माइ मारा नानाय बेफोरो सोलिदों नाथाय जोंनिथिंबो मेचिनजों माइ गायनाया जाथ'वाखै आरो नोंथां
अ नंगौ नामा होनब्ला नोंथां अब्लाथ' माने फैबाय थानाय समाव फैगोन होमबा ना नोंथां
औ नोंथां फैगोन जानांगौ
ओमफाय नोंथाङा माने आथिखालावथ' मिसिनजों माइ हाबाय थादों बा गोबां सुबुंफोरनि हेफाजाबबो जादों बा नों बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा मोजां जादों ना गाज्रि जादों नोंथांनि साननाय बायदिब्ला
ओम
आंनिब्ला ओ आङो मोजां जादोंखौ सानो आरो नोंथां मानो होनबा जोंहा खम समनि गेजेरजोंनो माइखौ हानो हायो
नो हायो
ओ समाबो खहा जाया ओरैनोथ' सुबुंजों हायोब्ला हानायाव गोबां सम लायो आरो गोबां मानसिफोरनि गोनां थि जायो जोंहा मेचिनजों हायो होनब्ला दसे समनि गेजेरावनो हानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ।
नों हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ गोदो माने बेफोरबायदि मेचिनजों माइ हानायखौबो नुनो मोनामोन गोदो मेसिंजों माने ओ माइ रोगानाय बा माइ हानाय बा माइ गायनायफोरखौ गैयामोन नङा होमब्ला नोंथां अब्लाथ' दानि दिनावथ' बेफोरो फैबायानो बा जोङो नुनो मोनगासिनो दं। बै समनि बा दानि समनिखौ सानना नायोबब्लाथ' गोबां माने सान माने गोसोखांथावना माने गोदोथ' बेफोरबायदि थायोमोनब्ला गोदोनि समाव माने थाब थाब माइ हानायफोरखौ हागौमोन बा थाब थाबनो हानानै न'आव लाबोनो हागौमोन नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव नोंथां आंनो एससे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। माने जोंना गोदोनि समाव एसेबां जौगानाय नङामोन नालाय नोंथां। आरो गोदोनि समाव जोङो एसे बेसेबां मानि सानखांनो हानाय नङामोन जेनेबा स ज मै ख गेजेरावनो माइ हानाय ब खामानिफोरखौ जोङो थाब मावनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै ब
सोमोन्दै बारा रोंगौथि गैयामोन आरो नोंथां। अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय ना नोंथां।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अके दे